हेलौ अ नोंथांजों दसे सम ला ओ सावरायनो हागोन ना?
औ। ओमबा जेनेबा जोंनि बर'फोरनि ओंख्रि ओंख्रि संनायनि सायाव जों रायज्लायनोसै ना दसे औ आंनि जेनेबा ओंख्रि संनाय जेनेबा फेभरेट होननानै बुङोब्ला आङो जेनेबा अनलाजों दाउजोंखाय बोरै सङो आं बिनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनोसै।
औ
औ गिबियावनो जोङो मा अनला अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो मा माइरंखौहाय माने एसेसो लानानै जखानिसो लानानै आरो दैजों सोमनानै दोनग्रोनांगौ जा जायो बिदिनो बे माइरंखौहाय जेनेबा आदा घन्टा बा जेनेबा से घन्टासो जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो। ओ बिनि उनाव ओ बिखौ उवाल बा उवालाव देनानै जोङो लाग्रोयो। बेबादिनो जेनेबा अनलाजोंहाय ओ दाउ। खौ जेनेबा ओंख्रि संनो थाखाय जोङो ओ गिबियाव मा थाव सारायाव थाव एसेसो होनानै ओ बेदरखौ। ओ जेनेबा बेयाव माखासे जेनेबा ओ ओ बानलु बा ओ सामब्राम गुफुर मस्ला मस्लि बिदिनो सामब्राम गोजा। दा बिदिनो सोमो। बिनि उनाव दसेसो जोङो मा खोबनानै दोनो आरो।
औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ बिनि उनाव ओ बिनि उनाव माने अन बे-बे अन गुन्दैखौहाय माने। जोङो दैजों लागायनानै बेयावहाय होफायो। खोनादों दा?
औ-औ नोंथां खोनादों।
ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ओ बेयाव। अनलाजों बे दैजों-दैजों लगायनानै होफायो बिनि उनाव जोंङो खोबनानै दोनो। खामो बिदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे जेनेबा बिदिनो जोङो दुन्दिया बा ओ मस्ला इदि होफानाय जायो आरो होमबा ओंख्रिया गोथाव जायो आरो।
औ दं।
औ बिदिनो अनलाजों जों दावखौहाय बिदि जों संनायखौ जों बिदि मोनो आरो नोंथां।
औ।
औ आरो जेनेबा बिदिनो फेभरेट ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो सबायाइजों दाउखौ बोरै जेनेबा सबाइजों दाउजों जों बोरै संनानै जायो बेनि सोमोन्दैबो आं नोंथांनि एसे फोरमायनोसै रोङाबाबो। औ गिबियावनो जोङो सबाय-सबाय ओ सबायाइखौ जोङो उवालावहाय माने देनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो।
औ।
औ ओ बिनि उनाव ओ सबायखौ मोजाङै जेनेबा संग्रायबाजों जेनेबा बेफोर जों जावनानैहाय लायो बिनि उनाव जोङो ओ सबायखौ ओ रुग्रोयो दैयाव। दै होनानै माने बिदिनो ओ दै होनानै रुग्रोयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ। आरो बिनि उनाव जेनेबा ओ सारायाव थाव होनानै जेनेबा दाउखौहाय। दाउ बेदरखौ माने ओ एसेसो एवफ्रामनानै लायो बे ओ बेयाव जोङो जेने बा बायदिसिना जोङो जेनेबा सामब्राम गोजा गुफुर बिदिनो मस्ला-मस्लि होनानै जोङो ओ ओ बेदरखौहाय होयो आरो बिनि उनाव दसेसो खोबनानै दोनो।
औ।
औ आरो ओ बिदिनो जेनेबा बेयाव संख्रि हालदै बायदिसिना होनानै जोङो दसे खोबनानै दोननानै जों खोमो दै होयो आरो।
औ नोंथां।
औ आरो बेयाव जेनेबा सबायजों दाउजों जेनेबा दै होनानै जोङो होन नानै बिनि उनाव जोङो खारै एसे होनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
सबायाइजों दावजों आं बेबायदि संनायखौ आं नुनो मोनो आरो नोंथां। दे जेनेबा नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होगोन ना जेनेबा ओंख्रि स मा मा बा ओंख्रिखौ नोंथाङा गोथाव मोनो बा मा रोखोमै नोंथाङाबो संनानै जेनेबा ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओंख्रि संनाय बर'फोरनि ओंख्रि संनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङाबोथ' एसेबाबो बुंलांखाबायानो ओ नोंथांनि बुंनायाबो थारैनो नंगौ बर'फोरा ओंख्रि ओंख्रि संनायाव हाय बर' आइजोफोरा जोबोर आखा फाखा होननानै जों मिथिखायोआनो माने बिसोरो बर' आइजोफोरा बबे ओंख्रिजों माखौ सङोब्ला मा होदेरोब्ला माबायदि सङोब्ला ओंख्रिया गोथाव जायो एबा मिलौहाबो बेफोर ओंख्रि संनायनि बिथिङावहाय बर' आइजोफोरा जोबोद आखा फाखा होनननै बयबो मिथिखायोआनो ओ बर'फोरनि ओंख्रि संनायखौ
माखासे रोखोमाव मोननो हायो जेरै एवफ्रामनाय फ्राम फ्राम गोरान एवनाय ओमफ्राय लाव लाव बिदै होनानै संनाय जब जब बिदै होनानै संनाय आरो मेनाय सावनाय बिदि बायदि रोखोमाव मोनो बेफोरनि गेजेराव बर' आइजो बेफोरनि ओ लाव लाव बिदै होनानै संनाय हिसाबै जेरै सबाइजों साम' नोंथाङाबो एसे बुंलांखाबायानो
औ।
जेरै सबाय ओंख्रि
हेलौ।
सङोब्ला ओ बेफोरखौ माबायदि संनांगौ मा खालामोब्ला मा जायो बेफोरखौ मो मोजाङैनो बर' आइजोफोरा मिथिखायोआनो आरो सबायखौ साम' ओंख्रिखौ सङोब्ला जोङो साम'खौ मा होनो खोस्लिजों एरोबा समाय ओ माब्लाबा समावहाय साम'नि बिखङा गानानै ओंख्रि था नो हागौ आरो ओंख्रिखौ जायोब्ला जोंनि देहाया खहाबो जानो हागौ आरो जेनेबा सालायबा जोंनि उदै सिङावहाय माखासे ओ माबाफोरखौ उदैनि माखासे बाहागोफोरखौ खहाबो खालामहैनो हागौ बा बौनोबो हागौ बिनि थाखायनो बर' आइजो सिगां साम' ओंख्रि सङोब्ला ओ खादौजोंसो ओंखाम ओंखाम एरखावग्रा खादौजों सो ओ संनायखौ एरनायखौ जों नुनो मोनोमोन बेनि अनगायैबो बर' आइजो जेरै
बुङोब्ला दाउ बिबु आथि फोरखौ मेनाय बा ना बिदै बा ना खि बायदिफोरखौ ओ मेनाय बायदिफोरखौबो मेनानै जायो आरो ना गोरलै जेर ना मावा बायदिफोरखौबो मेनानै बाथोन महरै जायो। बेफोरबायदि बायदि रोखोमै संनायनि गेजेरजोंनो बर' आइजोफोरनि माखासे रोंगौथिफोरखौ जोङो नुनो मोनो बा नुबोबाय थादों बा बर'फोरनि गेजेराव सोलिबोबाय थादों आरोना। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जेरै लाव माबा जब जब बिदै हिसाबै जोङो ओ दाउ रोसि लोंनाय जेरै गगा मोनोब्ला लोमजायोबा साजायोबा देहाखौ दुब्ला मोनोबा बेखौ राखांनो बा ओ देहाखौ मोजां मोननो थाखाय जेरै जोङो दाउ रोसि जब जब लोङो बा जारि रोसि बिदिनो बिदिंगानि मोननाय बायदि रोखोमनि मानि मुनि ओम इदिनो ओ खुदुना
मानिमुनि ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय ओ बुथुवा ओमफ्राय ओ मानसि खालिया बायदिसिना बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ खुन्थुमनानै बर'फोरा माने मुलि महरैबो जायो। बेनिफ्रायनो देहाखौ मोजां मोनहोनो थाखाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो गोबां रोखोम नि संनाय खावनायफोरखौ जों बर' आइजोफोरनिफ्राय ओ मोनथिनो मोनोबा नुनो मोनबोदों। ओ दा नोंथांनि ओनसोलावहाय ओ संनाय खावनायनि बेलायाव माबा मोन ओ माबाफोर सोलायनायफोर नुनो मोनदों नामा नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ जेनेबा जोङो आं एसे खिथासै नोंथांनोबो।
औ।
औ गोदोनि समाव जेनेबा जोङो माने बर'फ्राहाय ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा एसेसो नोंथाङाबो बुंलांदों जेनेबा जेनेबा जों बा हाग्रायाव मोननाय आरो मैगं-थाइगं जेरै नोंथाङा बुंनाय मथेनो जेनेबा मैद्रु मैद्रु बिदिनो हाग्रायाव मोननाय जेनेबा दिंखिया आरो बिदिनो ओ लाफा सायख' बा ओ बिदिनो मैद्रुफोर आरो बेफोरखौ जों गोदो बर'फ्रा मा नागिरनानै जोङो ओंख्रि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां।
औ‌ नंगौ।
औ। बिदिनो बुङोब्ला दा आथिखालाव आथिखालाव जों सोलायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदाय जेरै बर' फ्रा ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय हाग्रायाव बा मोननाय मैगं थाइगंफोरनि गोबां जायोमोन आथिखालाव माने ओ बारा बेफोरबायदि जाफांनाय जाबांनायखौ जों नुनो मोनला। ओ फ्रायानो बिदिबा जेनेबा हाथाय बा बाजारफ्राव गोबां ओ मैगं थाइगं जे ओ मैगं थाइग जों फाननानै जानायखौ जों बांसिन बायनानै जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ।
औ ओ गोदो गोदाय जोङो माने ओ बर'फ्राहाय माने बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेखौनो बांसिन फ्रायानो जों जानानै जोङो माने देहाफ्राबो जोबोद मोजां थाजिम था योमोन आरो आथिखालाव जोङो हाथाय बाजारफ्राव जोङो जेनेबा फा फ्राय मुलि होनानै जों मैगं फाननायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ।
औ औ। जोङो जेनेबा जोङो गोबां जोङो मैगं थाइगंफोरखौ जों संनानै जानायखौ जों नु नुनो मोनो बिदिनो जेरेबा जोङो थास'
औ।
ओ मा होनो ओ थास'नि फेंखा आरो बिदिनो थास' बिबार बेखौ जोङो ओ थास'नि बेलायाव माने गो जाजोबनायखौनो जोङो मोननाय आरो नोंथां।
औ नंगौ।
आरो थास'जों जोङो जेनेबा ना थास'जों ना जानायखौबो जोबोद गोथाव मोनो आरो नोंथां आङो बिदिनो ओ मा होनो ना गोरि, नास्राय बेखौ माने थास'जोंहाय संनानै जानायखौ जोबोद गोथाव मोनना लायो आरो नोंथां।
औ नगौ।
औ नोंथाङाबो जेनेबा गोथाव मोननाय नोंनि गोथाव मोननाय एसे आंनो फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
ओ बुं।
ओ आंनि मोजां मोननाय होननानै बुङोब्ला गिबियावनो मैथाजों ना। आं मैथाजों नाखौ बिराद गोथाव मोनो मोजां मोनो जानोबो ओ गिबियावनो ओ मै ओ सिगां नाखौ एरथंग्रोनानै लाग्रोनांगौ जायो ओ थाव एसे होनानै सारायावहाय थाव साराय गुदुङावहाय थाव एसे होनानैहाय नाखौ ओ एवथ्रोमग्रोनानै लाग्रोनाय जायो संख्रि हालदै बानलु बेफोरबायदि होनानै। बेनि उनाव नाखौ खांनानै खायसे खायसे खांनानैबो दोनथ'यो आरो खायसे खायसेया खाङालासिनो ना एवथ्रमनाय सम समावनो मैथाखौ माने हर सारायाव हरनाय जानानै हरनाय जायो। बेनि उनाव दसे एग्लिखांनायनि उनावहाय ओ दै होनाय जायो एसे। माने बिदै एसे जब जब जानो गोसोब्ला दै होयो एसे। आरो खायसे खायसेया बिदि जाया जानो याब्ला ओरैनो जेनेबा नाखौ एवथ्रमखांनायनि उनावनो दैखौ इथसेल' हरनानैहाय द से समनि थाखायल' गोदौ होननानै खांनानै लानाय जायो आरो जेब्ला दैखौ बुरजा होनानै बिदै जानो गोसोब्ला ओ एसे बुरजा होननानै दैखौ एसे ग्लब ग्लब गो दौ होनायनि उनावहाय संख्रि नायखांनानै बेखौ खांनाय जायो आरो बेबायदिनो मैथाजों नाखौ संनाय जायो बिनि उनावहाय आं आंनि मोजां मोननाय ओंख्रिया जाहैबाय ना बाथोन ना बाथोनाबो आं मोजां मोननाय मोनसे ओ मोनसे ओ जाग्रा मुवा ना बाथोनखौ सिगांनो खायसे खायसेया नाखौ ओ बाथोन जानो थाखाय सावोबो आरो खायसे खायसेया ओ थावजों एवनानैबो बाथोन खालामनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
जेरै साव ओ सावनायनिया जाहैबाय नाखौ सावग्रोनानै संख्रि बानलु ओ सुं माबाखौबो बानलु आरो सामब्रामखौबो सावफानाय जायो खायसे खायसेया आरो खायसे खायसेया गोथाङैनो होनानैबो देनानै लानाय जायो आरो थावजों एवनाया जाहैबाय ओ थावआवनो ना साम ब्राम बानलु सामब्राम गुफुर बायदिफोरखौ होनानै एवफाखानानै खनसेनो बेखौ उनावहाय ओ ओ बाथोन देनो थाखाय बोखांफिननानै थौसियाव देनानै लानाय जायो बेबायदिनो ना बाथोनखौ जानाय जायो होमबा दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दोनथ'जासै दे औ